हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
दायो खालामदों नोंथाङा
अ दायो आङो ओरैनो दङ नै
अ आंबो दं ओरैनो नोंथाङा फ्रिमोन ना
औ औ फ्रि
अ आं नोंजों मोन मोनसे टपिकसो लान फैदोंमोन माने दैलां बोथोरनि एसे माने माबायदि बिदि ओ दैलां बोथोराव मा मावो जेनेबा
औ जेनेबा दैलांङाव दैलां बोथोर ओं औ हागोन नोंथां जेनेबा दैलां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा ओ सोलिबोय थानाय नालाय बेबा दा बे समाव गायनाय फुनाय जेनेबा माइ आबादखौनो जोंनिथिंजाय बांसिन मावो
औ
जेनेबा जोङो जोंनि बे ओनसोलावथ' जोंनि एरियायाव एबा बेयाव आरो जोंनियाव बांसिनानो माइ आबादखौनो मावनाय नुयो दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगायै जेनेबा बिदिनो खायफा खायफा बेलेग बेलेग आबादफोरबो जेनेबा मैगं थाइगं बायदिसिनाफोर मावनायखौनो जों नुनो मोनो दा बांसिनानो जोंनि जे माइ आबादखौ मावनाय मोनो आरो दा जोङो माइ आबाद होनाय बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौ बोरै मावो होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो गिबियाव जोङो ओ माइलि बानायनानै लाग्रोयो ओ माइ गायनो थाखाय नोङो बेखौ माइलि आ गिबियाव जों सोमग्रोयो बायलि बानायनो थाखाय जों माइ खौहाय बयसाव सोनानै जेनेबा दै बा फुख्रिफ्राव जेनेबा जों सोननानै दोनो आरो सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बे माइलिखौ बख'नानै जेनेबा हाबा हाफोरावनो जोङो लखबनानै थालिर बिलाइ बा बस्थाफोरजों एबा प्लास्टिकफोरजों जों खोबनानै दोनो दिखोबनानै दोंनो बेनि उनावहाय माने बियो गोलोमखांनानै बियो गाजा बेरो आरो
औ
बेनि उनाव जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो माखासे जायगा बानायहग्रोनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो ओ खोथिया फोनायनि थाखाय जोङो दब्लायनि दब्लायथाम जेनेबा जेसेबां खिनि नांगौ जेनेबा हायाव जेनेबा जों बेसेबां माइ गायगोन बेखौ जों आन्दाज खालामनानै जेनेबा हाल एवनानै खोथियाखौ फोयो आरो जों दा खोथिया फोनो जोङो खनै बा खनथाम जोङो दुब्लिखौ हाल एवगोननानै लानांगौ जायो बिनि उनाव हाखौ समान खालामनानै हाब्रुखौ मोजाङै गेलै गलै हाबनायनि जोङो माने खोथियाखौ फोनाय जायो आरो
औ
आरो जोङो खोथिया बोखांनानै बिदिनो से दाननि उनावहाय जेनेबा से मास बा देरमासनि बिनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जों फुयो आरो जोङो बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोंहा माखासे हा दोनखानाय थायो जेनेबा गायनो थाखाय जोंहा बेवहाय बेखौ जोंहा हालेवगोरनांगौ जायो गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजोंनो हाखौ एवग्रोयोमोन आरो दे बे एग्रैनाय फार्सत गिबि हालौवजेननाय हालौवनायखौ जोंहा खारायनाय होनना बुङो बेनि उनाव जोङो बेखौहाय एसे गोबाव सानब्रै सानबा बा सप्तासेफोर दोननानै जोङो हाखौ गुरै रुहैनानै दैजों एबा दै होना दोननानै बेनि अनावगाय जोङो खनसे हालौबावो सेकेणड टाइम बेखौहाय जोंहा माबा होनो बेखौ सामबार होनाय ओमफाय बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव सानथाम सानब्रैसो थाबावनानै जोङो ओ बेखौ दोननानै जोङो गायनो थाखाय हाखौ फोमोननाय जायो
औ
बेखौ जोङो बिदि हाखौ फोमोननानै जोङो आलि बायदिसिना जेनेबा जोङो खोनानै बे माइहुं गायनाय जायो जमा जमायै जोंहा गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरखौनो जोङो लानानै बा फाला बदल बा हाजिरा बायदिसिना लालायनानै जोंहा माने गायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोंहा बे माइखौ गायखांनानै ओ थाम दानबा ब्रै दानसेनि उनावहाय जोंहा सेप्तेम्बर बा अक्ट'बर बे टाइमसोआव जोंहा बे माइखौ हाहैनो मोननाय जायो आरो दा गोदानि समाव थ' जोंहा माइ हायो माइ हानाया खासिजोंनो हायोमोन नङा होमबा मानसियानो दानि जुगाव माने खासिजों हानायखौ जों नुनो मोनो ला खम जाबाय माने दा दाथु जोङो माइ मारा होग्रा मेसिन जेरै दा ट्रेक्टर जेनेबा बायदिसिनाफ्रानो दा हानानै होफैयो दा जोंहा माने गोदोनिफ्राय गोबां रेहायाव फैबाय आरो दा जोङो माइखौ खौहाय बे मेसिनजोंहाय ओ हानानै खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां खामानि मावनो हानाय ओ बे अबस्थायाव फैबाय आरो दा
औ
दा नोंथांमोनथिं जाय माबोरैहाय मावो जेनेबा माइ आबादफोरखौ बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनिथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो एसे बिदिनो मावो मावनाया ओ फासावहाय बिदिनो ओ माइखौ सोमगोरोसिगोन आरो दै नङाबा बिदिनो फख्रिफ्राव सोमनानै बिदिनो साननै सानथामसो दोनसिगोन दोननायनि उनावहाय ओ बेखौ माने थिखोनानै ओ बाराव बिदिनो बस्था एबा बिदिनो थालेटफोराव माने लखबनानै खोबना दोनथसिगोन आरो बिदिनो ओ मुस फिसिनानै एसे गाजा बेरनायनि औ बेनि उनावहाय बिदिनो फार्स्टआव ओ दुब्लियावहाय खारायसिगोन फार्स्ट खारायनानै बिदिनो ओ खोथिया थिलिनि थाखाय माने खारायग्रोसिन आरो फास बेनि उनाव बेहाय माने खारायखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ साननै सानथाम थानानै आरो खारायबावनानै बिदिनो खोथिया फोसिगोन। फोनाय नि उनावहाय बिदिनो ओ बिदिनो ओ मास मोनसेसो थानानै बिदिनो खोथिया फुसिगोन आरो।
औ
फुनायनि सिगां माने बिदिनो ओ आलि दानग्रोसिगोन। दानग्रोनानै बिदिनो आरो खारायबावनानै बिदिनो ओ आालि खोसिगोन। आलि खोखांनायनि उनावसो बिदि जि माने खोथिया फुजोबनानै होमबासो माने माइ गायो आरो।
औ
औ दानि जुगावथ ओ गोबां बिदिनो मेचिन ट्रेक्टरजों जों माइ गायनायखौ नुनो मोनदों। माने बिराद इजियावनो जोङो माने जानायखौ मोनदों आरो। जोंनो खाथि खालायाव जों नुनो मोनदों बिदि
औ
आरो माइ गायखांनायनि उनावहाय ओ जोङो माने
बिदिनो लास थायो ओ बेखौ जोङो बर'नि जांख्रा बुङो।
औ
जांख्रा एब बा बिदिनो सावरि सावरि आरो। सावरि लिङो मानसिफोरखौ गामिनि एबा खाथि खालानिखौ
औ
ओम बिदिनो ओ गायसिगोन गायखांनायनि उनाव बिदिनो ओ रंजा बाजा ओ गावजों गाव बिदिनो बिदिनो ओ एसे एनै माने न'आवहाय एसे बिदिनो जालायसिगोन आरो ओंखाम बिदि औ बिनिफ्राय जोंनि जोंनिथिंहाय जों नुनो मोनो दैज्लां समावबो गोबां बिदिनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ जाय बिदिनो दैज्लांनि एसे सिगाङावहाय जोङो ओ थास' गायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
स' बिदिनो ओ गोबां फान्थाव जा बिदिनो ओ सबाय बिमा जोगोनार बिदिनो थाइबें
ओं
आरो बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो
औ
जोंनिथिं माने गोबां माने बिदिनो खेथि खालामनानै बिदिनो ओ जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
औ माने गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंलांनो हादों आरो बे गावनि ओ आरजिनाय जिथु खेथि खालामनानै मोननाय रांजों मोजाङै फोरोंलांनो हादों
औ
औ
दा नोंथांमोनहाबो माइ खेथिखौ मावो नामा दायो
औ मावो
अ ओरैनो बेसेबां ओ बेसेबां बिगासो मावनो सानदों नोंथाङा देग्लाय
अ देग्लायथ' आङो माने फास बिगा मावनो सान्दों ओ हायाबो माने बिदिनो दस बिगाल'खा नालाय फास बिघाखौ माने माइ गायनानै ओ माखासेखौहाय बिदिनो बानलु खेथि खालामनो सानदों आरो आं माने बानलु खेथि खालामनाय होननो सानदों माने मानसिफोरखौ गोबां माने बिदिनो बानलु खेथि खालामनाय माने नुनो मोननायखाय आंबो माने एबार बिदिनो गोसो गुदुं जानानै ओ माने गायनो सानो आरो माने माबायदि ओ ख खस्थ'नि फिथाइखौ माने नायनाय नो होननानै आंबो माने सानदों
औ
औ नोंथांमोनाबो बिदिनो खेथि खालामो नामा?
औ खालामो जोंबो बिदिनो जोंहाबो देग्लाय माइखौ खहाय साथ आथ बिगासो गायनो सानदों दा बिनि उनाव जाहा आ बे माइ गायखांनायनि उनावहाय जोंहा आरोबाव ओ बिदिनो गोबां जेनेबा गोरान खेथि मावनो मावो जेनेबा जोहा बानलु बिदिनो ओ आरो गोबां जेनेबा पथल बायदिसिनाफोर बिदिनो गोबां मावनायखौ ओ जोङो मावो। जेराव जोङो ओ जों सानफ्रोमनि जिउआव जेनेबा सोलिबाय थानाय जेनेबा रायजो जानायाव जेनेबा जाहा बेफोराव जोङो मा खासे रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा बेफोरो जोहा माखासे बेवहाय ओ बेफोरखौ गायनानै जोंहा बेफोरनिफ्राय फाननानै बेफोरनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोहा फाननानै एसे न'खर सुंथानायाव हेफाजाब मोनो। ओ बेफोरबायदि आरो दा होमबा नोंथांनिसिम बेसिम समख' होनायनि थाखाय जेनेबा गोजोननाय थाबाय।
अ आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय
औ
औ दे होमबा नोंथां औ दे।